हेलौ
नोंथाङा फ्रि ना?
औ फ्रि
अ नोंथाङा दा माबाफोर मावदों नामा?
जेबो मावाखै जिरायना दङ बिदिनो।
अ नोंथां खबरफ्रालाय माबोरैथो?
मोजाङानो गेजेरावनो दङ। नोंथांनालाय?
नोंथांजों मोनसे बिथिंनि सोमोन्दैसे रायज्लायनो हरदोंमोन रायलायजागोन नामा?
औ रायलाय जायो दे।
ओ बिथिङा जाबाय ओ जोंनि बर' फोरनि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै
औ मोजां दे
दे जेरै जोंना अ बर' फोराथ' गासिबो बिथिङाव बिराद गोबां जौगानाय ओ बेजों लोगोसे जोङो जानायावबो जों
औ
ओरै जोंनि बर'
हा हा खोनायासै
जेरै जोंनि बरनि मुंदांखा ओंख्रि होनोबा ना
औ
जोङो जेरै नारजि अमा अनलाजों दाउ सबायजों दाउ आ नाफाम बाथोन जों बेफोरखौ मख'नो हायो औ जोंनाथ' बर'फोरना फेसेवनानै जानाय फोराननानै जानाय बे हुदाया गोद दोनिफ्रायनो दंखायो औ
औ
मोजां आ आरो औ आ नथां
औअ औ खोनाबाय दे
औ अं आ नोंथाङा
अ जेनेबा नाफाम मख्रिखौ माबोरै बानायो बिनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नाफाम नाफामखौ जोङो बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो बानाय नालाय बेखो बेनि थाखाय थाखायनो मिनथिगौ नाफामखौ गिबियावनो नाखौ नाखौ जोङो गुरना लाबोनानै फोरानना फोरानबाय फोर खि खि गारनानै फोरानबाय फोराननानै अरावबो फोराननाय जायो जोङो नाखौ
औ औ औ
रान बाथाय बै खुमब्रा खुमब्रा गोरा ओमफाय थास' बिसं बेफोरखौ होफानानै जों नाफाम ओमफाय बेखौ बै नाजों देग्लिनाय जायो देग्लिनानै ग्लिनानै जों औवा हासुं औव हासुं एबा माबा दुंग्राफ्राव सो सोना दोननाय जायो दुंग्राव सो सोनानै बेयाव सोनानै जोङो बेखौ बारहाबनो हायै बायदि मोजां लिरथेना दोननाय जायो आरो।
औ हाजों खारैजों हा थफ्लाजों लि लिरथेनाय जायो नङा होमबा?
औ।
ओमफाय
ओमफाय बेखौ जों मास मोनसेहालागै दोननो हायो मास मोनसेनि गोबावसिनबो दोननो हायो जोङो। ओमफाय बेनि उनाव जों नाफामखौ जानाय जायो।
अ अ।
बै थास' बिसं आरि होनायखौ जों मास मोनसेनि गेजेरावनो जानो हायो।
औ बिराद गोथाव नङा होमबा नोंथां?
औ गोथाव।
औ
औ।
नाफामनि खोथा नाफामनि बानायनाय प्रसेसखौ बुंबाय आं नारजिखौ बुंनोसै ना?
औ बुं दे हेलौ हेलौ खोनायासै नामा नोंथां? औ मोजां खोनायासै। खोनायासै मोजाङै।
हेलौ
हेलौ औ औ।
हेलौ
औ खोनाबाय दे। हा
हेलौ।
दे दे औ खोनाबाय दे नों औ औ
हेलौ औ ओ नारजियाथ' ओ